खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
औ नोंथांजों आं बैसागो उम बैस ओ बैसागोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। औ नोंथां बैसागो होनोब्लाथ' जोंनि बर'नि मोनसे कालसार एबा गोसोखांथि एबा उम बैसागो होनोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोन सिन मोनसे बर' नि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा ओरैनो उम बैसागो फोराव मोसानो थांफेरबायना थांफेराखै नोंथां?
नंगौ ओ जों गामिनिफ्रायथ' आङो ओ जोंनि आबौ, आबै, सेंग्रा, सिख्ला। आरो गथ' गथाय जोंनिया बयबो ओ ज' जानानै बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजा गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो आङो बे ओ जा फालिनाय बेयाव गोबां खेब आंबो थांफाबाय आरो माने बाहागो लानो मोनबाय। आरो आङो गोजोननाय मोनो। बैसागु फोरबोआव
औ दा नोंथां बैसागु होनब्लाथ' जोंनिया जेरै बैसागुआ बोसोर एबा ओम गिदिंनानै बोसोरावसो खनसे फैयो नङा होमबा नोंथां? जेरै जेरै जों बैसागोनि सेथि एसे थि दान एबा ओ सेथि माहा एबा सेथि थारिगाव जोङो जेरै बैसागु होनब्ला मोसौनि सानस से एबा मानसिनि सानसे थाया होमबा नंथां? जेरै मानसैनि जे उम जेरै मोसौनि होनोब्ला बैसाग बुमब्लानो मोसौनि आरो मानसिनि सानसे मोसौनि सानसे फैयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ ओ बैसागुखौ जोङो गाहायै मोनथाम बाहागोयै रानदों आरो। थांनो एसे गिबियानो जाबाय सुबुंनि बैसागु ओ नैथियानो जाबाय बिहु होननानै हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां?